औ खोनादों
औ नोंथाङा दा मा मावगासिनो दं?
औ नोंथां आं दा ओरैनो दङ नै न' खाथिनि खोथियाफोरखौसो नायफैदोंमोन आं। एसे माबायदि दि जानानै दं खोथिया एसे गोरलै गोरलै जाबाय फुनो साननैसोनि उनाव जासिगोन जाहानाबो खोथिया या।
नोंगौ नोंथां मोना
होनदों मानि थाखाय हरनाय जादोंमोन एसे मा आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों बेखौ एसे फोरमायना होग्रोबा मोजां जागोन नामा? नोंथां,
नोंगौ नोंथां, जिहेथु दा दैज्लां बोथोर सफैबाय बे दैलां बोथोरखौ लोब्बा लानानैनो गायनाय फुनायनि सोमोन्दै सावरायनो होननानै नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा दा फ्रि दं ना?
औ फ्रि दं फ्रि दं
नोंथां रायलायनो हागोन
हायो हायो,
नोंथांआ दा बहा दं?
आं दा न'आवनो दं नोंथां
दा मा मावगासिनो?
नोंथां आं ओरैनो दा खोथिया बारियाव दंफैयो। थाबायगासिनो दं ओरैनो माने माबाया फोरा ओरैनो देहाफ्रा फिट थानायनि बा देहाया गोग्गो थानायनि बे देहाया थाजिम थानायनि थाखाय आं दा ओरैनो, थाबायगासिनो दं आरो नोंथां गरमबो ना बोथोरा एसे गरमनि थाखाय बिदिनो थाबाय हारसिं दं आरो आं
नंगौ नोंथां माइ आ माइ आबाद होननानै बुङोबा दिनै बर'फोरनि थाखाय मोनसे एंगारहायै बाहागो होननानै जों बुंनांगोन, जिथु जिहेथुु नोंथांमोननिथिं गोबां माइ जायो होननानै खोनादों नोंथांमोननिथिं मा मा माइ गायो मेसेंङावबो गायो ना दैज्लांङावल गायो मा मा मा मा मा माइ गायो आरो जोंङो माइ गायनानै नोंथांमोना मा मुलाम्फा जादों नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
हागोन हागोन नोंथां माने आङो माइनि नामफोरखौ मिथियाब्लाबो आं नोंथांनो आंनि जि मिथियो बेखौल' सावरायगोन आङो बा आंनिफ्राय मिथिनायखिनिखौल' आं नोंथांजों सावरायगोन, नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बा रनजित बिदिनो आसु, माइ, माइब्रा, माइसालि बिदिनो बायदि बायदि आबादखौ मावनाय जायो नाथाय जोंनि ओनसोलाव बिदिनो खोब आबादा मोजां जायो आरो जोङो बे माइजोंनो जोङो गावनि उदैखौबो सुफुंनो हादों बा गाव बे माइ गायखांनायनि उनाव बा माइ आबाद मावखांनायनि उनाव जोङो। फाननानै जोङो माखासे बेफार फालांगिबो खालामनो हादों माइखौ जों माने खोब मोजां गायो आरो जोंनि ओनसोलाव बा मोजां जाथारो बा बयबो ओ नफा नफा माने गामियाव गंफ्रोमबो जोंनियाव माने खोब मोजाङै साफ्रोमबो माने मदद होलायनानै माइ, गायो बा मोजाङै जोंना माने माइ खेथिया माने आसामाव बा जोंनियाव बयबो माने मोजां होनो माने नोंसोरनि ओनसोलाव माने खोब मोजां माइ जायो होननानै जों मुंदां मुंदांखाबो जानाय आथिखालाव बा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि माइआ जानो हमबायसै, नङा होमबा नोंथां बा जोंनि ओनसोलाव माने बेफोरबायदि माइ आबाद मावनानैनो गोबां सुबुंफोरा जिउ खांगासिनो दं, बा माइ गायखांनायनि उनाव जोंहा माखासे आबादबो मावो जोंहा जेरै फानलु आबाद जों फानलु आबादखौ माबायदि गायनांगौ होनोब्ला जों माखासे आइदिया लाना माने बे फानलु आबदखौबो गायनाय जायो जोङो जेरै गोबां आबादारिफोरा फानलु आबादखौ जोङो हालेवगारनानै बा मा मोनसे हाग्रा बा मोनसे जायगाखौ जों साफा खालामग्रोनानै लायो बे साफा खालाम लानायखौ माने लाखांनायनि उनाव जोङो गावबा गावनि आइ आइदिया जों बानलु आबादखौबो गायो बानलुखौ मा होनो जोङो बानलु गायनाय गायखांनानै जों फिथाइ मोजां मोनोब्लाथाय जोङो मोजाङै बा जों मुलाम्फा जायो बा जों फाननानै मोननानै जों माखासे बेफार फालांगियावबो आरो बिनिफ्राय बानलुफाय मोनाय फैसाफोरखौ जों माने बेलेगाव मै जोङो बाहायनो हायो जों जेरै मा होनो जोङो बानलु बानलुआ बानलुखौ जों गोबाव माने मोजां गायनो हायोब्लाथाय जोङो बेनिफ्राय मासावनो मास बा सप्तायावनो सप्ता जोङो बेनिफ्राय जोङो मोजाङै फिथाइ मोननो हायो बा जोङो मुलाम्फा बा। जोङो रांखौ मोननो हायो बेनिफ्राय बानलु माखौ माने गायनो होनब्ला जोङो मोजाङै बा जों गायफुनाय समाव जों मोजाङै गायनांगोन जुदि जों मोजाङै गायाब्लाथाय एम्फौ जानानै उन्दैयावनो माने थैलांजोबगोन बा जोङो बे माइ मा होनो बानलुआव माबायदि मुलि होनांगोन बा बानलुनि थाखाय जों माबायदि बा जोङो फिथाइ थायनायखौ जों मोनजागोन बा जो बानलुआ एसेबां मा होनो हासार होनानै जुदि जों सायख्लुमबा गिदिर गिदिर मद मद खालामोब्लाबो नाथाय बेनिफ्राय जोङो माय बानलु। फिथाइखौ जों एसेबां मोजाङै मोननो हानाय नङा जुदि जोङो सिमपोल बा माबायदि भिटामिन होनांगौ बा मा होनो बे एम्फौ जानायाव जों माबायदि मुलि होनांगोन बेखौ जोङो जोङो माखासे आबादारिफोरनिफ्राय जों सोलोंगोरोना लानांगोन जुदि जोङो जोङो गावनो गोसो जानानै जुदि जों आबाद मावनो गोसो जादोंब्ला बिनिफ्राय जोङो मा मोनसे ओ मा होनो खहाबो जानो हानाय जों जुदि सिगांग्रो जोङो जुदि मिथिग्रोनानै जुदि जों आबादखौ मावा मावनाया मोजां माने मिथिना लाग्रानै आबादखौ मावोब्लाथाय जोङो जोङो जिनि मावनांगौ हाबा बे हाबायाव जों माने आवगायलांनो हागोन जुदि जोङो जुदि आंनिफ्राय माने बेखौनो आं मान सानो नोंथां माने जोङो जुदि आबाद मावनो गोसो बा बाललु आबाद बा जायखिजाया आबादखौ मावनोब्ला जों जुदि सिगां सोरबा गुरु बा सोरबा फोरोंगिरि बा सोरबा आबादारि मोजां सासेनिफ्राय जों सो सोंनानै लानांगोन बा जोङो आबाद। खौ माने जुदि जोङो सान उम खनसेनो गायनानै जुदि जोंखो मा होनो खहा खालामनानै जुदि मेंहोयोब्ला जोङो आबाद गाय मावनायाव खोब माने मावनो गोसो गोसो बाय गैयि बायदि जायो बेनि थाखायनो जोङो। जों आबाद बायनोबा माबा मोनसे मा खाला आबादनि बिखे जों माखासे सोमोन्दो बा माखासे बिथिंफोरखौ जों मिथिनो थाखाय जोङो माखासे गोरों गोरा बा आबादनि बिथिङाव जों माखासे गियान थानाय बा मिथिनाय बयबो माने गोख्रों बा आबादनि फारसे गोथौयै गियान। थानाय बा माने रोंनाय बिनियाव जोङो माने सोंनानै लानानै जों आबादफोरखौ गायनांगोन होननानै आं सानो, आरो नोंथा नोंथाङा मा सानो?
नंगौ नोंथां नोंथाङा फोरमायनो थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नंगौ नोंथां जोङो दिनैनि दिनाव जोङो नुनो मोनदों जे गामि ओनसोलाव आबाद मावनाया जोबोद खम जालांनो हमदों जायनि जाहोनाव। मैगं थाइगंनि दामा बारायनो हमदों जों नुनो दों गावब गावनि जानानै थां माखासे मैगं आबाद बानलु माखासे बानलुआनो जा बिलाहियानो जा खबियानो जा दुन्दियानो जा माखासे जानायखिनिखौ बिथांमोना गावबा गावनो गावसोरनि जि खनासे दख्लाबसे हायाव। बिथांमोना गायनानै लायो गायनानै लायो नाथाय जोंनि गामि ओनसोलाव नुनो मोनदों जे गोबां हा थासेयावबो बिगाहै बिगा हा थासेयावबो जोंनि माखासे गामिफोरनि बारिफोरा माखासे हाग्रा जालांनो हमदों। खिथि मावा फांसेबो फांसेबो बानलु गावनि जानाय जिथुु खायद मुवा बेफोरखौ गायनानै लाया जायनि जाहोनाव मैगं थाइगंनि दामा बारा जालांनो हमदों गाव। टाउन सहरनि सुबुंफोरा साम साफ्रोमबो। गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा सानफ्रोमबो टाउन सहराव जों मैगं बायनायखौ नुनो मोनदों नाथाय टाउन सहरनि सुबुंफोरा मैगं बायैखौ जों नुनो मोनदों, दा बे समाव नोंथाङा मा खावलायगोन?
नंगौ नोंथां जुदि जोङो सासे मोजां आबादारि बा जोङो जोंनि थांनानै थानाय जिउआव जों जुदि देहाखौ गोग्गो लाखिनोबा जोंनि साननाय हनायखौ जों गोख्रों खालामबा जों गाव गावनो न'आव आबाद मावनांगोन मानो होनोब्ला जोङो लकेल आबादखौ। बा लकेल मैगं थाइगंखौ जों जायोबा जोंनि साननाय हनाय बा दिमागफोराबो गोख्रोङै थाबाय थायो जों जुदि हाथाइ बाजार बा जोङो गलाफोरनिफ्राय जों जुदि मैगं थाइगंखौ बायनानै जाबाय थायोब्ला मा माखासे मा होनो बेहाय। ओ मोजां नङा माने। हाथाइ गलानिफ्राय बायनायफ्रा बेनिखायनो जोङो गाव गावनो आबादखौ गायनानै बा मैगं आबाद माखासे मोदुमफुल आबाद बिदिनो मा होनो थायखुम आबाद बिदिनो नारें आबाद बिदिनो बायदि बायदि हाबाफारि। खौ जों बा लानानै बा जोङो जोङो आबादफोरखौ मावोब्ला जोंनि थाखाय मोजां जेरै जों ओ मुदुफुल आबाद जों मुदुफुल आबादखौ गायोब्ला जों जोंनि मा होनो मा होनो जोङो फाननो बा हागोन बा लकेल जाय लकेल आबाद मावोबा जोंनि थाखाय खोब साबसिन बा जोङो सुबुं माहारिनि गोग्गोखौ जों जेब्लाबो लाखिनो हाबाय थागोन जोङो लकेल आबाद होनोब्ला जोङो साफ्रोमबो माने बेफोरबायदि आबादखौ मावनांगौ जाय जेबो मेडिसिन होयै जेबो मुलि होयि बैफोरबायदि। हाबाखौ मावोबा जों ओनसोल आरो जोंनि सोरगिदिं बुहुमनि सुबुं माहारिखौ जोङो गोग्गो थासारियाव जों लाखिबाय थानो हागोन जुदि जोङो ओ जुदि जोङो जों नुनो मोनो बा जों खोनानो मोनो जुदि जोङो बांसिनै मेडिसिन होयोब्ला जोङो एसेबां गोब बावा लागै सुबुं माहारिया जोरनानै थानाय नङा बा जिउआ सुंगोन बेनिखायनो आंनिफ्राय आङो माने जों सुबुं माहारि जानानै बा सुबुं जानानै जों गाव गावनो आबाद गायनानै बा जोङो लकेल बा मेडिसिन होआलासेनो साफ्रोमबो आरो आंखौबो खावलायलायनो बा आंनि गोसोनिफ्राय सा सानबाय थायो माने जोङो जुदि सासे मोजां आबादारिफोरा जुदि मेदिसिन होआलासिनो माने लकेल मेडिसिन होनानै जोङो मोजां आबाद मावोबा जोंनि थाखाय मोजां बा सुबुं माहारिनि गो देहाफोराबो मोजाङै थागोन। जुदि जोङो बेफोर माखासे सोरबिथिं थासारिखौ नायनानै जों नुयो। गिखांनाय फैयोबा जोङो मोनसे गिनो गोनां जायो माने मानो होनोब्ला जोङो आथिखालाव जोङो हाथाइ गलाफोराव जोङो बांसिनै मा होनो हाथाइनिफ्राय जोङो जेरै थाइबेंखौनो बायनानै लाबोबाय मुदुफुलखौनो बायनानै लाबोबाय आरो जोङो लावखौनो बायनानै लाबाय साननै बा सानसे दोनोब्लानो बे लावा माने थासारिया गाज्रि जायो जायनि जाहोनाव जों मिथियो दे बे लावआव मेडिसिन बा माखासे गाज्रि बेसाद होनाय जादों बेनिखायनो आङो माने सुबुं माहारि बा जोंनि माखासे आबादारिफोराबो जोङो गोख्रोङै साननांसिगोन दे जोंनि ओनसोल बा जोंनि सुबुं माहारिनि थांनानै थानायनि माबाया गिख्रंथाव थासारि फैबाय थानायखौ जोङो माने जोंनो जों साननानै माने गावबा गाव नआव गाव बागाव मैगं गायनानै माखासे जिमान हायो माने मेडिसिन होआलासिनो गायनानै जानांगौ। बा मोजां जा थानांगौ आंनि थाखाय बेनिखौनो होननानै आं नोंथां आङो फोरमायबाय नोंथाङा आरो बेनि सायाव माबाफोर बुंबावगोन नामा नोंथां।
नंगौ नोंथां जोंनि जागायाव आबाद आबाद होननानै बुङोबा माइ आबादखौ जोंनियाव मावनाय जायो जोङो माइ आबादखौ जोङो बोथोरखौ नेयालासिनो जों माइ मावनाय जायो जोंनिथिं एबा जि जायगायाव आं दं बे जायगायाव रन्जित रन्जना माइब्रा जोसा बायदि बायदि माइखौबो गायनाय जायो नाथाय जोंनिथिं रानस्राव एसे बाला होननानै हाखौ बुंनांगोन दा दैज्लां बोथोराव जों माइ गायो मेसें बोथोराव जोङो बिदिनो खेथि होननानै बुंङोबा जोङो बानलु आबाद बिदिनो माखासे मैगं थाइगं आलु बिलाहि बेसर बैफोर आबादफोरखौ जोङो मावनाय जायो आरो नोंथां।
जासिगोन होनबा ना नोंथां दिनै
नोंथां जोंना समा जाबायमोन।
औ दे दे दे गोजोननाय थाबाय।